औ
औ नोंथां नोंथाङा मा बुंनो सानदों आरो।
आरो। ए खुलुमबाय नोंथा। गोजोन मोनाबिलि नोंथां। सिम औ ओ। नोंथाङा माबाफोर माबा लानानै जेनेबा। औ आङो माने नों नोंथाङा सोंदोंना आंनियाव मा बुंनो सानदों होनदोंमोन ना। आं बुंनो साननाया जाहै- माने नोंथां आं जे बे मा होनो जोंनि आसाम हादरसानि सि मा होनो खाथियाव थानाय भुटान हादर ना नोंथां औ उम बेयाव जेनेबा जों थाङोबा मा-मा जोङो माबा दकुमेन्सफोर लांफानो गोनां जागोन एबा बेसि गोजान जागोन बेखौ नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा औ माने जोङो बेयाव थांनानै जोङो मा-मा जायगाखौ नायनो हायो मा मा जायगाखौ बेरायनो हायो ओ एबा उम जोङो बेयाव मा मा बायनानै लाबोनो हायो बेफोरनि सायाव नोंथाङा बुंनो हागोन नामा औ माने आं एसे जों माने नैबे गोलोम बोथोरनि बन्दआव बेरायहैनो नागिरदों नालाय
नोंथांनाव एसे सोंहरनाय जादों आरो ना जों मा मा दुकमेन्स लांनांगौ? ओ माबायदि जेनेबा माबायदि आदबजों हाबनो हायो जों बि सिङाव जोंनि जोंनि आसाम हादरसानि नाम थानाय नुसुंसे मा होनो बेखौ हादराव जों थांनोबा मा मा नांगौ बेखौ नोंथांनि सिङाव सोंहरनाय जादोंमोन आं।
औ होनबा नोंथां खोनासंदो ओ ओरैनोथ' ओ भुटानसिम थांनोबा
औ औ नोंथां।
जेनेबा बियो ओ किल'मिटारा फर्टि किल' मिटारसो जागोन थांनानै औ ओमफ्राय बेयाव थाफैनानै जे बाइकजोंबो थांनो हायो कारजोंनो थांनो हायो ओमफ्राय गेट इन्ट्रि खालामनो थाखाय ओ भटार कार्ड लांनांगोन ओमफाय आधार
ओम अ नंगौ नामा? सिङाव बे बेरायनाय बारा गोजान थांनो मोना दानिया माबा सिमल' थांनो मोनगोन दंङ
गोरा ए
हिंग्रि ब्रिसनि होननाय दं मोनसे दालां बेजों थांनो हागोन बेनिफ्राय बारनो हाया नोंथां बेनिफ्राय बारनो हाया ओमफ्राय बेरायहैनोबा मोनसे दङ मा होनो
फलक होननाय मोनसे जायगा दं माबा
फ्लाइद बाग्रा बेसिम बेरायहैनो मोनगोन ओमफाय ओरैनोथ' बायोबा बेहाय मैगं थाइगं बायनानै लाबोनो हागोन बिदिनो गस्ला आरि बायनानै लाबोनो हागोन ओमफ्राय बेरायनोलाय मोजां मोजांङालाय। बारहावायाव बेनो साबसिन बारहावा जानो ओ आरो बेहाय बांसिन फ्राय मानसिफ्रानो बेरायहैयो आरो गुसुनि थाखाय बारहावा जानो मानो।
आमफाय नोंथां आं दे खोनानो मोनदों माने सिगांनि समाव माने जि लावखार ओंखाम जानायखौ जों सिगां नुनो मोनोमोन दा जेनेबा लावखार ओंखाम खौ हजोंहाय ओ भुटान हादोराव जाहोगोना जाहोला नोंथाङा मोनथि यो नामा बेनि बारै
आंथ' बिनि बारै बारा मोनथिया।
ए माने सिगां जाहोयोमोन नालाय सिगां थांलाबायनानै जाहैनायखौ नुनो मोनोमोन ना बिनिसाय बिनि खायनो सोंहरनाय जादोंमोन।
आ बेहाय भुटान हादराव लावखार ओंखाम जाहोनाय होनाय गैया खालि बेयाव बेरायनाय मानाय बिदिनिल आरोना। ओ आर मैगं थाइगं मा बायना लाबोनाय होन्दों नामा नोंथाङा सिगाङाव मा बायना लाबोनो हायो मायो जेनेबा बेहाय मैगं थाइगं बायना लाबोनो हागोन गस्ला आरि ओ
आब बेनिफ्राय
औ औ नोंथां माने आ बेयाव बेयाव जे खोना-खोनानो मोनदों माने बे मा होनदों भुटान हादरा जोंनि माने बे ओ बुहुमनि मादावनो बयनिफ्रायबो मा होनदों मोजांसिन बारहावा होननानै जे आं खोनानो मोनदों नोंथाङा नोंथां-नोंथाङा बे थारैनो नंमारगौना अ थारैनो नंमारगौना ना होमबालाय औ मोजा मोजाङानो होमबा नोंथां मानि ओम बेयाव बेरायनोफोर मोजां ना होमबा नोंथां औ औ औ औ आंबो माने मोजां होननानै खोनानो मोनदों आरोना मानसिफोरनि खुगानिफ्रायबो खोनानो मोनदों आरो नोंथांनि खुगानि बो आङो खोनानो मोनबाय दा आं ओ नों-नोंथांनि फोरमायनायखौ आङो बुजिनानै एबा बुजिनो हाबाय एबा गोजोननाय मोनबाय। नोंथाङा बुजिमोनबायना? औ नोंथां होमबा आं नोंथांनाव मोनसे सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा खोनथा हागोन नाम? अ खोन्थानो हागोन नोंथां बे जेनेबाय मना थांनाय मालने बेरायनायनि बागै बुंखाबायना नोङो नोंथाङा आं मोनसे बेरायनाय बागै सोंनो नागिरदोंमोन।
नाव जेनेबा रायमना थांनाय तेजपुर थांनाय मोनसे गोदोयखार ओंखाम जानाय होननाया बेवहाय नोंथां बेयाव जालायनाय जायोमोननो सिगां बेनि बादै मिथियोमोन नामा? ओम खोनानो हागोन ना नोंथां बेनि बागै?
औ औ नों खोनानो हागोन। ओ ओ लावखार ओंखाम जानायखौथ खोन्थानो हागोन। खोन्थानाया नोंथां माने उम जों लावखार ओं खाम जानाया जों जेसेबां जोङो लोगोफोरनि गेजेरावबो जानो हायो एबा जों ओ न'खर नख'र नखरनि मा होनो ओ बिदा, फंबाय, बिमा, बिफाजोंबो जों लावखार ओंखामखौ जाहैनो मोन एबा जोङो अबेबा मोनसे अफिसनि दोलो बेनिफ्राय जोङो ओंखाम लावखार ओंखामखौ जों जाहैनाय नुनो मोनो गोबां रोखोमनि लावखार ओंखाम जाहैनाय नुनो मोनो आरोना जेनेबा जों जोङो ओ लोगोफोर गोजाबो जोङो थांनायबो नुनो मोनो। जेनेबा जोङो लावखार ओंखाम जानायनि जायगाथ' गोबाङानो दं नोंथां जेरै ओ सरल दाथ' सरलपारा दङ ओमफ्राय ओरैनो जोङो ओ जोङो गोदान बोसोर हाबनाय जेरै इंराजियाव जोङो निउ इयार होनो बै समाव जोङो माखासे जायगाफोर नुनो मोनो जेरै मा होनो मोनाबिलि थाबाय ओरै दारागाव बाजै थाबाय आरो ओरै ओ मा होनो दिरबिल होननाय जायगा दङ ओमफ्रायो दिपलाइ होननाय जायगा दं। बेफोराव जोङो ओंखाम लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोनो आरो ना माने जायगाया मे दं आरो ओरै बाक्सायाव दं सौकि बेफोराव जों लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा सोंदों आंनियाव ओरै मा होनो ओ रायम'ना जों ओमफायो सरलपाराजों होनदों नामा? नों नंनायाथ' नंगौ आं माने राय मनानि माने संख' ओरैजाय संखस दै नाङोना बेजों बेयावबो माखासे लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो खिन्थु बेयाव रायमनायाव लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुयो नुनाया ओ बेयाव मानो होनबा जोङो बेयाव लाव ओंखाम जानो थाङोबा बे खा खाथिनि जोंनि रायमना मोनसे मा होनदों ओ हायुंआरि मोनसे मा होनो ओ जायगा बे जायगायाव माने दाावमा दाउसा मैदेर ओ मोख्रा बेखौ जोङो माने नुनो मोनो आरोना बै बै बे हाग्रामायाव थानायनि थाखाय मा होनदों बैयाव मा होनो पिकनिक जानायखौ एसे खमानो मा होनो जाहैयो आरो बेयाव थाङोबा लावखार ओंखाम जायोबा जोङो ओ माखासे दामना दाम आगजुफोरखौ जों दामनो मोना बेबायदि आरो ना ओरै खिन्थु ओरै सरलफारा होननानै बुङोबा जोङो दाथ' बुहुत गोबां मानसियानो थांनो मोनो थांनायखौ जों नुनो मोनो दा आरो सरलफारानि लामायाबो बुहुत मोजाङानो जाबाय आ सिगांनि समाव ओरै
लाजायामोन आरोना दा खिन्थु मोजांनि थार जानायनि थाखाय बयखौबो जों नुनो मोनो ओरैनो जोङो देवबार ओ देवबार माने जोङो रबिबार रबिबाराव माने बांसिन अफिसफ्रा बन्द जायो माखासे मावखुलिफोर बन्द जायो फरायसालिया बन्द थायो बिनि थाखायनो मा होनदों बांसिन मानसियानो बेयाव थांनानै दुगैहैयो आरोना जेनेबा नोंथाङा बुंदों भुटान भुटान हादर बे भुटान हादरनि हाजोनिफ्राय दै स्राय स्राय बोहैनायाव मानसिफ्रा दुगैनो मोजां मोनो ओ दुगैनो मोजां मोनो माने गोजोन मोनो आरोना बिनि दैया हाजोनि दै बोहैनायस साफा गोजों ओम गुसु ना बेनि थाखायनो मा होनदों मानसिफ्रा गोबां बेयाव थांनानै जों लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे दुुगै हैबाय आरो ओ ओरैनो जोङो रेस्ट लाहैनाय बायदि मोनो जों जेनेबा आ सफ आ सप सप्तायाव सातदिन थायोना नोंथां बे सातदिनाव जेनेबा सय दिनखौ जों खामानि माव बाय ओमफ्राय जों सानदेआव जोङो रेस्ट लानो मोनो बा जों जिरायनो मोनो बे जिरायनो मोननाय समाव जों जोङो बेयाव लावखार ओंखाम जानाय बे बायदि फिसा जोङो जाहैनो हायो आरोना जोंङो जिरायनो हैयो जेनेबा लोगोफोरजों थां हाय नङाबा नखरनि सुबुंफोरजों नानै जोङो बाव बाव गोजोननाय लाहैनो मोनो हायो आरो दुगै हैनो-हैैनोबो मोनो नो बे मोजां आरोना नोंथां माने आरो बेनि सेरजोंनो ओ जोङो नुहुरो भुटान हादोरनि मा होनो समायना रमायना गानि महर जेने हाजो हाला हाजो नुनो मोनो जों बिफां लाइफां जों नुनो मोन आरोना आ पपओरैनो बुंनो थाङोब्ला जों भुटान भुटान हा हादरा माने हाजोजों सोरगिदिं बेंखन जोबनायखौ जो नुहरो आरो ना ओ आरो ओरै मा होनो मोनसे बेजोंनो मोनसे थांग्रा मोनसे माबा दंबावो आरो ना मोनसे मा होनदों सिखोना जोहोलाव मा होनदों हायुङारि मा होनदों जायगा। बे हायुङारि जायगायाबो बे लामाजों थाङो आरो ना सरलपारा थांग्रा लामाजों थाङो बेयावनो जों नुनो सहैनो मोनो आरो ना जेरै जोङो ओरै सरलपारा खाथियाव ओरै रायमना मोनसे हायुङारि मोनसे मोनसे जायगा आरो ओरै मोनसे मा होनो सिखोना जोहोलावनो दाख्लैसो खुलिनाय मोनसे सिखोना जोहोलाव बिनि मा होनदों हायुङारि मोनसे ओ पार्क बेयाव जोंङो आं बेरायनानै हाय जोङो माखासे मैदेरफोर नुनो मोनो मोख्राफोर नुनो मोनो जेरै जोङो रायमना रायमना हायुङारि मा होनो पार्कआव जोङो सनालु मोख्रा जों नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां जिब जुनारखौ जों थाङोबा नुनो मोनो आरोना आ गुबै बाथ्रायाव फैनोसै आङो जेनेबा लावखार ओंखाम जानाय औ लावखार ओंखाम जानाया जोंनि। जेरावबो जानो हायो आरो ना जोङो नसुंसेनि एबा दुब्लि बारियावबो जों जानो हायो जों लावखार ओंखामखौ औ। माने नुसुंसेयाव जों लावखार ओंखाम जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो खम खम सम बेसेननि गेजेरजों जोङो बेयाव मा होनो थांनानै जों जाहैनो हायो माने माखासे जोङो मा होनो हान्था मेलानि राहा लानां थांला जेनेबा जोङो फैसा फोरनि ए एसे अभाब जायोबा जोङो जायगायावनो जानो हायो नखरनि मानसिफोरजों बाय बाहागिजों जेनेबा खाथि जे बेफोराव नों बबेयाव खाथिसिन बेयाव थांनानै जों जानो हायो आरोना आरो जाय बेहाय जाय जेनेबा जोङो फैसाफोर दंबा एसे ओम नोंहा जे जेनेबा नोङो ओ अबेबा मोनसे मावखुलि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर एबा बबेबा मोनसे अफिसनि नोङो ओ सासे मा होनो साख्रि गोनां सुबुंबा नोङो ओ निसय नोङो सरलपारायाव थांनानै नोङो मा होनो लावखार ओंखामखौ जा हायो आरोना नोंथां ओ उम बेनोसै नोंथां। आंनि नोंनिसिम फोरमायनांगौआ ओ एसेनोसै गोजोननाय थाबाय नोंथां दे औ गोजोननाय थाबाय।